औ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
आङो नोंथांजों ओ बे समावहाय ओ मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै ओ फन खालामनाय जादोंमोन दा बे आयदायानो जाहैबाय ओ दाउ अमा फिसिनाय ओ दा नोंथाङा ओ सिगां समाव बा ओ दा दाफोर समावहाय माबाफोर दाउ अमा फिसिगासिनो दं नामा बा बेफोरनि सोमोन्दै मिथियो नामा दा बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो जों जे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों बे मोनसे गोनांथार आयदा जोंहा बे दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा बेयो जोंनि गोदो गोदाय आजौ आजैनिफ्रायनो जोङो सोलिबोनाय मोनसे हुदा जे जोंहा गोदोनि गोदोनिफ्रानो बेबायदि दाउ अमा फिसिनानै जोंनि न'खर खुंनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा बै समाव जोंहा साख्रि बाख्रिथ' गोबां गैयामोन गैखायामोनखौनो बुंजायो नङा होमबानों गोदो गोदाय आजौ आजै गोदोनि समाव दा बै समाव माखासे हौवाफोराबा ओ फिसायफोरा माखासे हाजिरा मुजिरा बा खामलाफोर मावनानै जायोमोन नालाय दा बैफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंहा आइजो माहारिफोरा दाउ अमा फिसिनाय बे हुदाया दंबोयोमोन दा दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे आरोबाव जोंहा एम्फौ फिसिनाय आरो इन्दि खुन्दुं लुनाय बेफोर जोंहा मख'जाथाव नङा होमबा नोंथां दा बै आइजोफोरा माखासे जोंनि न'खर खुंनायाव ओ सुंथानो थाखाय बा हेफाजाब होनो थाखाय माखासे अमा फिसिनाय जेरै जोङो गोदो गोदायथ' जोंहा बर' दा बा दाबो जोंहा बर' आइजो बा जोंनि बर' न'खरफोराव जौ संनाय हुदा दं नालाय नोंथां दा बै जौ संनायनि माखासे अफ्रिफोरजोंनो बे अमा अमाफोरखौ फिसिनाय जायोमोन आरो लोगोसे साखाथियाव थानाय माखासे थास'फोर खौ हानानै जोङो अमा फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन दा बेजों लोगोसे जोङो गुन्दैफोर होनानै अमा फिसिनाय बेखौबो नुबोनो मोनदों आरो बेबायदिनो दउ फिसिनाय होननानै बुङोब्लाबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो न'खरफ्रोमबो दाउ फिसिनाय बे हुदाया दंबोयो जे जोंनि जानाय लोंनायफोराव माखासे खालाय दैफोन आग्लायना थानाय ना बैफोरखौ होनानैनो जोङो दाउ अमा फिसिनाय जायोमोन बा दाउखौ फिसिनाय जायोमोन जोंनि माखासे आद्रि गोग्लैनाय बा आग्लायनाय बै ओंखाम खालायफोरा जे जााथो लस जाया बेनि थाखाय बैफोरखौ फिसिनानै जोङो बेफोरजोंनो रां आरजिनाय बा जोङो बे खुनखुनु आदार हिसाबै जानाय ना जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बेबायदि जोङो हुदाया सोलिबोदों आरो नोंथां दा बेनिफ्राय आरोबाव मख'जाथावसिना जाहैबाय जोंहा एम्फौ फिसिनाय जोंहा गोदो गोदायनि आइजोफ्रा गावबा गावनि गाननाय जोमनाय लोगोसे न'खरनि गाननाय जोमनायखौ सु फुंनो थाखाय बा गुबुननिफ्राय बायनाङै बायदियै जोंहा गाव गावनो माखासे इन्दि एम्फौ लुनानै बा इन्दि एम्फौ फिसिनानै माखासे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जि जोम दिहुननाय बे हाबाफारिखौ मावबोबाय थानायखौ नुदों नङा होमबा नोंथां दा एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोबा खोनादोंना नोंथाङा औ दा एम्फौ फि फिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो गिबियाव एम्फौ जोलै नांगोन दा बे एम्फौ जोलैखौ मोननो थाखाय एम्फौ फिथोबखौ जोङो माला सुनानै दोनग्रोन होननाय जायो बेनिफ्राय माखासे सिखिरिफोरा ओंखारो बेयाव जोङो सिखिरिफोरखौ खुरैसिफोराव जोङो बाहोनानै दोननाय जायो दा बैफोर सिखिरिफ्रानो गुरैसियाव बिदै दैनाय जायो आरो बे बिदैखौ बोखारनानै जोङो गुरै जियाव खाथुमनानै दोननाय जायो दा बेनि उनाव जोङो ओ एम्फौ फिसा फिसा ओंखारनायखौ नुनो मोनो दा बे एम्फौ फिसा फिसानो जोङो सानद्रि बा संग्राइफोराव जि गुरै सि बनानै जोङो गोरलै आदार जेरै इन्दि बिलाइ गोरलै खौ होनानै दोननाय जायो बेबायदिनो गुस्लायनाय खान्थिजों एम्फौफोरा देरलाङो बेनि उनाव फिथोब थोबहैयो दा बै फिथोबखौनो बर' आइजोफोरा माखासे थावख्रि लुनायनि गेजेरजों जसे खुन्दुं दिहुननानै माखासे जि जोम दिहुनो दा बै जि जोमफोरखौ गाब होनोनायावबो जोंहा बर' आइजोफोरा जोबोद आखा फाखामोन दा गाब होनायाव जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे दंफांफोरनि बिलाइ बिगुर आरो दा बेफोरखौ जोंहा उनग्लिनानै बबा देग्लिनानै जोङो खुन्दुंफोरजों लगायनानै गाब गानायाव जोंहा जोोबोर आखा फाखामोन बिनिनो माखासे आरोबाव जे आगर एरनाय बेयावबो जोंहा बर'फोरा आखा फाखामोन बर' आइजोफोरा जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफां नि फिथाइ सामथायाइ बिबार बा मिथिंगानि महर बेफोरखौ जोङो जि जोमाव आगर एरबोनायखौ नुनो मोन्दों जेरै हाजो आगर थाइगिर बिबार दाउसा मोख्रेब बेबायदि आरो नोंथां दा बेबायदिनो जोङो दाउ अमा फिसिनाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय बेफोरनो दंबोयो दा आथिखालाव दाउ अमा फिसिनाया जोंहा एसे आलादा रोखोमै जायो जेरैहाय जोङो अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा जोङो अमा फार्म खालामनाय आरो दाउ फार्म खालामनाय बिनिनो जोङो गोदो गोदाय माफा मानै फिसियोमोनब्लाबो जोङो आथिखालाव माखासे आदब खायदा हा बिनि गेजेरजों जोङो गोबांथार अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो अमा फार्म खालामनो बा गोबांथार अमा फिसिनो थाखाय जोंहा माखासे ओ बेबायदिनो मोजां न'नि सुबिदा नांगौ आरो सुस्रानो थाखाय दैनि सुबिदा नांगौ जेरैहाय जोङो अमा माफा मानैखौ जोङो ओ बारिफोराव खायोबा नुनो मोनो जे जोबोद गादेर गुदेर खिसोम हासु सोम जोंहा लेथ्रा जायो बेनिखायनो बैफोरबायदि मोजां न' एबा फाखानि न'फोराव जोङो अमाफोरखौ फियोबा जोंङो सुस्रांनो बा ओ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो जोंहा मोजांसिन जायो नङा होमबा नोंथां दा गोदोनि बायदि जोङो ओ थास' नागिरनानै होनांनाय बेखौबो जोङो नुनो मोना अमा फार्मफोराव जोङो दाना बायदिसिना होनानैनो अमाफोरखौ फिनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो ओ दाउ होननानै बुङोबाबो दाउ फिनाय बेयावबो जोङो दानाफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोरखौ फिसिनो हायो जेरै न'नि दाउ बयलार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ बेफोरखौ जोङो फिसिनानै माखासे फार्मफोर खालामनो हायो दा बैफोरजोंनो फाननानै बैफोरखौ फाननानै जोंङो माखासे रां आरजिनो हायो आरो बैफोरबायदि हाबाखौ मावनाया माखासे बेफार फालांगिफोरनो बा बेफार फालांगिरिफोरनो सुबिदा होनाय जायो आरो नोंथां दा आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथां दा नोंथाङाबो माखासे जोंनि गेजेराव माखासे दाउ अमा फिसिनाय बा माखासे ओ आखाइनि हाबा बा बेफोरबायदिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ दा नोंथाङाथ' गोबांथार जेनाखि ओ बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा बुंनानै थांबाय ओ दा आङो ओ बेनि गेजेराव ओ जेनाखि ओ हांखो फिसिनाय आङो बेखौ बुंनो नागिरदों मानोना आङो ओ बोसोर बा थाम बोसोर सिगांनिफ्रायनो आङो हांसो फिनानै आंनि न'खरखौ दैदेनबोगासिनो दं बा ओ आङो आंनि आथिङाव गसंथानानै दं होननानै बुंजायो ओ दा जेनाखि हा फिसिनाय ओ बेयो फिसिनो हायोबा ओ जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां ओ जोङो ओरैनो बेखार थास्लायस्लाइ ओ जोङो हांसो फिसिनायखौ जोङो सायख'नानै लायोबा बेनिफ्राय जोंहा जोबोद मुलाम्फा दङ ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ हांसोखौ ओ जेनाखि जोङो बिदै ओ बिदै दैहोनानैबाबो जोङो बै बिदै खौ फाननानैबो गोबां रां मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जेखौ जोङो गथायैबो फाननो हायो ओ बेबायदिनो जोङो ओ हांसो आबादखौ मावनो हायो आरो दा हांसो आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ मोनसे ओ जायगा सायख'नानै लाग्रोनांगौ ओ बै जायगाया एसे ओ सांग्रां मोजां जानांगौ आरो आरो बै जायगाया मानसि थाग्रा न'नि खाथियाव जानो मोननाय नङा मानोना ओ हांसो ओ थाग्रा जायगाया ओ गोबां हांसोआ खिनायनि थाखाय ओ गोबां मोनामो दा बिनि थाखायनो बेखौ मानसि थाग्रानिफ्राय एसे गोजान जायगायाव ओ बिसिनि थाग्रा खुलिखौ बानायनानै होयोब्ला मोजां आरो दा बिसोरनि थाग्रा खुलिनि थाखायहाय जोङो ओ मोनसे गग्राफोरबायायदि फिथखौ नुनानै होनो हायो जेरावहाय नोंथाङा जे सेबां बुरजा हांसोखौ फियो बिनि केपासिटिखौ नायनानै मोनसे न' लुनानै होनो हायो। दा बै न'फोरावनो नोङो। बे हांसोफोरनि आदारफोरखौ होनो हानाय जायो आरो दा बेबायदिनो गावनावनो फुख्रि गिदिर दंखायोब्ला न' सेराव दैमा दैसा दङब्ला हांसोखौ फिसिनो थाखाय आरो। दा जोङो हांसोखौ हांसोआथ' दैयाव थानो मोजां मोनो हिसाबै बेयो दै दैयाव ओरैनो उदाङै थानो मोनोब्ला बांसिनै देरो बियो बेखौ जेनाखि ओ जोङो आदार सम सम आदारबो होनांगौ आरो बेबायदिनो हगारनानै होनांगौ दा आदार हांसोनो मा मा आदार होनांगौ होननानै बुङोब्ला जे ओ जोंहा हाय दानाबो होजायो बेजों लोगोसे माइ सबाय बेफोरबायदिखौ होनो हायो आरो ओ जे ओ ओं जोङो ओ दाना बा माइ बेफोरबायदिखौ जोङो जाहोबाय थायोब्ला जोंना हांसोआ थाबैनो देरो दा जोङो हांसो फिसिनायनि बेलायाव जोङो गिबियावनो जोङो हांसो फिसिनायखौ जागायनो थाखाय जोङो हांसो जोलैखौ नांगौ जायो दा बै हां सो जोलैखौ जोङो बाजारनिफ्राय मोजां जोलै नायनानै जोङो लाबोनो हायो जाय हांसोफोरा गिदिर जारबा मोजां बिदै होयो। दा बैफोरबायदि हांसोखौ जोङो सायख'नानै लाबोनांगौ बेनि उनावहाय नोंथाङा बेसेबां हांसो फिसिनो गोसो दं? ओ बेफोरखौ हिसाब खालामहरनानै माखासे जोफोरखौ बांसिन लानानै जोलाफोरखौ एसे बिबांनि लाबोग्रोबा जाबाय बेनि हाय जेनाखि बेखौहाय फेहेरनो थाखाय गिबियावनो हांसो ओ जोफोरखौ बिदै दैहोग्रोनांगोन। बिदै दैहोननानै नोंथाङा बै हांसोफोरखौनो गहोनो हायो गहोनाय बेनि उनावहाय जोङो हांसो फिसाखौ मोननो हानाय जायो। दा बै हांसो फिसाफोरखौ जोङो जोबोद जोथोनै लानांगौ जायो मानो होननानै। बुङोब्ला बिसोरो बे समावहाय। ओ अखा बारा अखाखौबो सहायनो हाया जायो बेनि थाखाय जोङो बिसोरनि थाखायो बानायनानै होनांगोन नङाब्ला बिसोरो अखाया थाबाय थायोब्ला एखमबा समाव गोजांनानै थैनो नागिरो दा बेफोरखौ जोङो बिराद आबाद लानांगौ आरो आरो बिसोरनि थाखाय जाग्रा हिसाबै जोङो ओ ओंखाम फोर बा माबा फिसा फिसा एम्फौ एनला बेफोरखौ जोङो हमनानै होनांगौ जायो। दा बेबायदिनो जोङो हांसो फिसाखौ लासै लासै फेदेरलांनो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो हांसोखौ। माखौ एंनो लांनो हायो दा जोङो ओ ओ। जेखुनु फालोआव हांसोनि अनजिमाखौ जोङो जिउनि अनजिमाखौ बांसिन लायोब्ला मोजां मानोना आ जोंनोहाय बेबायदिनो नोंथाङा सेजौ बा नैजौ हांसो। फिसिनो लादोंबा जेनेबा नैजौथानि गेजेराव जोङो ओ हां जो ओ हांसो जोलाखौ बेबायदिनो थामजि बा ब्रैजि लानानै माखासेखौ जो लाजोब्बानो जायो। दा बेबायदिनो जोङो हांसो जोनिफ्राय बिदै दैहोनानै जोङो। गोबां रां आरजिनो हायो मानोना हांसो बिदैया आथिखालाव दै नो जिबा रांसिम जायो दा बेबायदिनो हांसो बिदैफोरखौ गुबुन जायगायाव दैथाय हरनो हायोबा खाथिनि हाथायफ्रावबो फाननो हानाय जायो दा बेबायदिनो जोङो हांसोनिफ्राय राङि मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोङो हांसोखौ गथायै फाननानैबाबो जोङो रां खनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै गावनि जिउखौ गसंथानो हायो दा जोंना सं जानानै फैबाय नोंथां अब्ला जोङो जोंनि बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां